हेल' हेल' नोंथां हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां
ओम मा खालामदों नोंथाङा दा
ओरैनो दङ नोंथां औ खोनादों
औ आं नोंथांजों फंनैसो औ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन
औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ- माने आं दा नोंथांजों सावरायनो सानदों सरकारि स्कुल आरो सरकारि नङै स्कुल स्कुलनि बागै आर ना
औ दा आय दे जाबायारि स्कुल आरो सरकारि नङै स्कुल
औ नंगौ
औ
आ सरखारनि सरकारि स्कुलनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन आंनो
औ दा जोङो सरकारि सि खुलहोनना बुङो ओ दिनैथु इनफ्रास्ट्राकचार ओ दिनै सरकारि स्कुलनि फोरोंगिरि बा सरकारि स्कुलनि जिथु फेसिलिटि बियो जोबोर मोजां जानायखौ नुनो मोनबाय आगोलनि सर स्कुल फोराथ'
बांद्राय मोजांमोन आगोलो फरायसालिफोरनि बेफोरो बायला जिलामोन मोजां न' बां गैया
उम
गैयामोन जोंना टयलेटनि बे बेबस्थानाय जाया आरो दैनि बेब'स्थाबो बांद्राय मोजां नुनो मोननाय जायामोन आरो फारसेथिं आगोलाव फरायसालिफोराव बा एल पि स्कुल बा एम इ स्कुल दा बेफोरबायदियाव गोबां फोरनोथिया जानाय नुनो मोनोमोन आरो दा नाथाय दिनै गोदान जुगाव फैसाफोरखौ जोङो खम नुनो मोनसै आरो दानि सरकुलफोर जिथु इनफ्रास्ट्राकसार बेयो जोबोर मोजां जानानै फैबाय आरो फेसिलिटिफ्राबो जोबोर मोजां जानानै बयस टयेद थायो गा
ओम
बेबायदिनो पियर वाटार दै गो गोग्गो दैनि मोनसे बेबस्था नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो सरखारि फरायसालिफोराव एल पि एमइस स्कुल बे मोननै एल पि निफ्राय एम इ सिम जोङो बेवहाय सानजौफु बोथिसे मिड े मिल होनायखौ नुनो मोनो दा बेखायनो बेवहाय गथ'नि मोनसे संसारनाय आदारखौ जोङो नुनो मोनो दा आरो दा बुंनांगोन आरो
जि सरकारि फोरोंगिरि थिननाय जाबाय
फोरोंगिरि नुनो मोननाय जाया आरो दा बुं द जिथ फोरोंनाय आयदा दा बेफोरो जोबोर गोजौ थाखोनि जाबाय जिथु फोरोंनायनि जि आयदा बेफोरो मोनसे रंजाथावना रोंनाय मोनसे आय लाना फैनायखौ जों नुनो मोना दा जिहेथु फोरोंगिरिफोरा गोबां ट्रेन नङामोन बा ट्रेनिं लानाय नङोन दा बेखायनो गोदोनि जोंनिफ्राय एसे हाब्रा जानायमोन आरो गोबां फिजिकेल पानिसमेन होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा दिनैनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदि पानेस होनाय दा बेफोर फिजिकेल प होनानै फोरोंनाय रा दिनै बन्द' जानाय नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो दिनै जोङो जोंनि ओ सरकारि सि ओ थासारि बे थासारिखौ मोजां नुबाय आरो दा बेजों लोगोसे नोंथाङाबो जे सरजाबनानै सरखारि फरायसालिनि बागै
अ बुंजागोन माने आगोलनि जोंनि सरकारि फरायसालिफोरा एसेबां मानि स्टेन्डार्द लेभेलनि नङामोन आरोना दा एसे सोलायनाय नुदों जेनेबा जों आगोल फरायनाय टाइमाव माने बे टाइमाव ओरैबायदि इउनिफर्मफोराबो माने मोजां नङामोन माने आरो इउनिफर्मआथ' जोंनि खोथासोमोन नालाय जों मोजाङै बानायनानै लाबानो बेयो मोजांमोन आरोना बेनिफ्राय बेयाव जुथा जु बेबायदि माने जे गानथार नांगौ जुथा बेबायदिबो बेबस्था गैयामोन आरो ना बेनिफ्राय माने ओ फरायनाया जाहैबाय माने मानेना आं सानो सरकारिफोराव फरायना फरायोब्ला एसे मोजाङै रोंसिनो नामा बेबायदि आं सानो आरोना मानो होनोब्ला माने ओ सरकारि स्कुलफ्राव एसे फोरोंगिरिफ्राबो खम जानायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव बेनिफ्रायथ प्रायभेट सिखुल फोराव गोबां बेयाव माने ओ फोरोंगिरि लाखिनाय जायो गोदान गोदानहाय बेबायदि बिनिफ्राय आरो ओ फरायसाफोरखौ ओरैबायदि स्टेेनडार्द लेभेलाव माने
फरायनायखौ बा फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनो आर ना बेयाव आरो दानि गोदान मुगानि फोरोंनाय जेनेबा ओ टेक्न'ल'जि बेफोर एसे बेलेग टाइपनि आरो ना बेबायदि आं सा सानो आरो ओं बेनिफ्राय माने सरकारि सरकारि आगोल औ औ
औ नोंथांथ' औ खोनादों नोंथां औ दा प्राइभेट स्कुल आरो ओ जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो दा फारसेथिं बुंनो थांबा ओ दानि सरखारि फोरोंगिरिफोर बा गोबां दिन जाजोब्बाय जोङो जिहेथु एल पि स्कुल बा एम इ स्कुल मास्टार जानोबा जोंनि कर्सखौ होनाय जायो लोगोसे जोङो बि एड कर्स लानायफोरा एल पि स्कुल फोरोंगिरि मा होनो नुनो मोना आङो बि एड लायोबा एम ए बा हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि जानायखौ नुनो मोनो दा बे दा बे ट्रेनिं लानानै जिहेथु सरकारि स्कुलफोराव जायो बा सोरनाय जायो बेफोरबो आं फोरोंनाया हाबगोन आरो दा जोङो प्रभे प्राइभेट सल होनना बुङोब्ला प्राइभेट स्कुलाव जोङो दा डिप्ल'म डिग्रि थाबानो बा मास्टार डिग्रि खालामबानो
जुदि गोनां स्कुलफोराव हाबोमोन आरो जेराव जोङो ट्रेनि
ओ
टिचार नोंङा बा टिचार नोंङा दा बेफोरबायदि फोरोंगिरि थिसननायखौ जों नुनो उइद दावउद जोंङो दिनाव नुनो मोनो फारसेथिं इनफ्रास्ट्राकसार बुंङोब्ला ओ प्राइभेटनि इनफ्रास् फरायसाफोरनि बा मा होनो एनरलमेन्टनि सायाव सोनारो बे एनरलमेन्ट जुदि बुरजा जायोबासो बिसोरनिफ्राय राननानै ओ ओ जमा थालांङोबा बेखौ जोंङो इनफ्रास्ट्राकसार मोजां आरो फारसेथिं जुदि एनरलमेन्टआ खम जायोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक खालामनो हाया दा फारसेथिं खायसे दंङ ओ खायसेयावथ' आरो बिल्डिं मोजां मोजां बिल्डिं बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। बे बेलायाव बेखौनो बुंनांगोन जोंङो ओ दा ट्रेनि मेन डिफारेन्सा जोंङो ट्रेनिनि बाथ्राखौ बुंनांगोन आरो ट्रेनिं मोननाय दा फारसेथिं आरो जोंङो दिनै प्राइभेट स्कुल प्राइभेट स्कुलफ्राव ओ फरायसालिनि जिथु ओ मा होनो गोदान बेथन बा ओफ मा होनो फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जिथु ओ मान्थलि फिस दा बेफोर मान्थलि फिसा गोबां जालांनो हमबाय बा गोबां खालाम जायनि थाखाय जोंङो प्राइभेट स्कुलाव फरायबा मान्थलि फिस होनायाव जोंहा जोबोर खस्थ' जायो दा जोंङो प्राइभेट स्कुलाव फरायब्ला जोंङो मान्थलि फिस होनांगौ। ओ नाथाय गभारनमेन्ट स्कुलाव फरायबा जोंङो मान्थलि फिस होनायनिफ्राय मान्थलि फिस होनो नांङा दा बेवहाय जोंङो फिन फारसेथिं दिनै गभर्नमेन्टआ गोबां फरा फरायनायनि थाखाय गोबां आस'नि खालाम दा गभर्नमेन्टआ गोबां आयेन दा फायदों जायखो ओ जोंङो एस एस सि होनना बुंनो हायो बायखौ जोंङो। ओ मानो ओ फरायसाफोरखौ गोबां मोनसे ओ मा होनो फरायनायखौ फ्रि एण्ड कम्पालसरि बेफोरबायदि आयन लाना फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
ओम
नोंथाङा दा बेफोर फरायसालिफोर दासाव माबायदि बिहोमा होयो? बा फरायसालि थानाया गंस माबायदि थुलुंगा होयो बिनि फोरमायनानै होदो।
फरायसालियाथ' जों गामियाव ओरैहाय गामि गामि बेबायदिहाय उन्दैफोरनि थाखाय थानांगौ जायो आरो जोंना मेेनना जाहैबाय अंगनाबादि होनो बेखौ बेयाव थांङोब्ला जोंङो फार्स्ट टाइम माने उन्दै उन्दै फसाफोरा फरायनायखौ एसे सोलोंजेनो आरोना बेहाय जेनेबा फार्स्ट उन्दै गोरलै ओ आराय बोसोरसोनि गथ'फोरखौ जोंङो फरायसालियाव डाइरेक्ट हरनो हाया बेनिखायनो बेसे बैसोनि उन्दैफोरखौ जों अंगनाबादियाव एसे फोरोंनाय जायो आरो ना बेबायदि थाय थानांगौ गामियाव बेनिफ्राय आरो एसे स्कुलफोरा एसे न'फोरखोनि एसे खाथि जायोब्ला जों थांलाय फैलाय सुबिदा जायो आरोना। जेनेबा अखा- बांखा हागोन आरो गामियारि मानसिफोरनावथ' बेसेबां बिनि गारि मथर मटरनि बिदि बेबसथा गैयानालाय, साइकेलफोरजोंसो बेफोर बेखौ दोनलाङो बेनिखायनो माने एसे खाथिफोराव थायोब्ला एसे साबसिन आरोना। आ आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो।
औ
ओ नोंथांङा एसे फोरमायजावगोन टाइमाबो जासिगोन जोंनिया नोंथां। हेलोव
जोंना टाइमा जाबाय औ टाइमा जाबाय जोंनिया अ नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय ओम गोजोन्थों।